अ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंनि आंनिफ्रायबो गोजान मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां
नोंथां आं दा फ्रिनो दं बायदिसिना आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हाजिर जाना दङ
औ औ नोंथां ओ ओ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना बेनोदि जोङो जोंनि मागो फोरबोनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां
औ सावराय जायगोन।
औ औ नोंथां औ नोंथां ओ जों मागो होनोब्ला गौ जों फिथा सौरायनिखौसो ओ सौरायनि थाखायसो जों मागो होननानै मिथिनाय जायो। ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव मागोआव ओ मा मा खालामनाय एसे एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओरैनो आं मिथिनाय बादिब्ला माग मागोआव जेनेबा बोसोराव खेबसेल जायोना मागोआ ओ बे मागोआव जोङो भेलागुर होननाय मोनसे सावनाय फोरबो जायो जायखौ जोङो बेरे फुं जायावनो दुगैस्रां लोबस्रां मोजाङै सा आ आलारि बाथि सावनानै माइहुंखौ खावनाय सावनानै बयबो गोजाङो नालाय बेयाव सायनाय जायो आरो बेनि अरखौ आरो बेजों लोगोसे मागोआव अ बायदिसिना खलमनोबो थांथिंनाय जायो आरो गे देरफोरखौ खनमान होयो। ओ गेदेर गेदेर मानसि फोरनि आथिंखौ हमो आरो हमनायजों लोगोसे जेसां बोरबो बायदिसिना मोनो। बेनि गेजेरजों आरो जोंनि ओनसोलाव नुनाय बायदिबा मोनथिनाय बायदिबा बायदिसिना जामुं जायो। जेरै फिथा जायो थावनि फि थाबो थायो बायदिसिना हुगुमा फिथा ओ एनथाब फिथा बेफोर फिथाया माइब्रा माइरंनिफ्रायबो जायो। माइब्रा माइरं बायदिसिना माइरंनिफ्रायबो बानायनाय जायो जेरै फिथा बुङोब्ला एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय जों माइब्रा माइरंखौ नांग्रो गोन बे माइब्रा माइरंखौ जों जोङो गुन्दै खालामनांगोन दानि जुगाव थ दिंखि आव बारा देया ग्राइन्दार फ्रावनो बायदिसिना मिसिं ओंखार बाय नालाय बेफोराव गुन्दै खालामजोबनानै औ देनाय जायो। बेनिफ्राय एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय जोङो नालेंखर सिबिं बायदिसिना मि थाइगुरु एफोरनि हेफाजाब लानानै सावनाय जायो आरो आरो थावनि फिथाफोरखौबो बिदिनो थावजों बानायनाय जायो। हुगोमा फिथाफोरखौबो बिदिनो नार बेखौ बायदिसिना होनानै ओ जोदौआव ओ खां होनानै उम खिस सिबाबा फेयो मोजां लानानै बिदि ओ खाथुमनानै बानायनाय जा जायो जोंनि ओनसोलाव आरो बेखौ जोङो बयबो फुङाव साहा लोङो फथा जायो बायदिसिना मागोआव आलास जि जालायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मान जायो नोंथाङा फोरमायना होनाय एसे
जेरैबायदि बुंलांबाय ओ भेलागुर सावो होनदो जो ओ मागो दंमास जेरै जोंनो भेलागुर सावनो थाखाय जोंनो ओ नारा नांगोन जोङो ओ बेेरलागुर बानायनो थाखाय जों नाराखौ बुथुमग्रोना लायो बेनि उनाव औवा औवा थरसे गायनानै जोङो बिदिनो ओ औवाजों नाराजों लगायनानै जोङो बेलागुर खौ बानायनाय जायो आरो बिदिनो फुङावनो जोङो उथिनानै बिदिनो दुगैयै लोबै उथिनानै जोङो गोजाङो नालाय मागो दिनाव थ' गोजांखायो। ओ बिदिनो जोङो गासैबो ज' जानानै बेलागुरफोरखौ सावनाय जायो आरो जोंनि नेमखान्थि बायदि। ए। ओ बिदिनो जोंनियाथ मागो होनोब्ला जों नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांबाय फिथा सौरायाइनि नो होननानै मिथिजायो जोङो जेरै मागोआव जों फिथा जानाय जायो ना लाय बिदिनो ओ
औ।
मागोआव आलासि जेनबा आलासि दुमसि लिंहरनानै जों फिथाफोरखौ फिथा साहा लोंहोना हरो जेरै जोंबो बिसोरनियाव थांनानै सा फिथा लोंनानै जानानै फैयो। आरो मागोआव गोदोरफोरखौ गोदोरफोरनि ओमफ्राय मानलायबो बिदिनो उन्दैफोरखौ गोदोरफोराबो बोर होयो बिदिनो जोंनि नेमखान्थिया सोलियो आरो ओ नोंथाङा दा मा मा फिथाखौ जानानै मोजां मोनो? थां।
आं बांसिनानो थावनि फि फिथा आरो एन्थाब फिथाखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां। ओ नोंथाङा आंनि बुंनाय राव खौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां मो मोजाङैनो खोनाफैदों औ फै खोनाफैदों दों नोंथां।
औ आं ओरैबायदि दि बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव ओ बायदि रोखोमनि फिथाखौबो जानो मोजां मोनो जेरै थावनि फिथा एन्थाब फिथा
औ औ।
फिथा‌ गासै खौबो जाना मोजां मोनो नाथाय नाथाय बिनि गेजेरावनो एनथाब फिथा फिथाफोरखौ बांद्राय बांसिनद्राय जानानै सवाद मोनो गोथाव मोनो गोथाव मोनो ओ एन्थाव फिथायाव जों बायदिसिना बिना मिथाय‌ गुरु नारेंखल सिबिं माइब्रानि ओ माइ माइरंजों बानायनाय बायदिसिना बेफोरखौ बानायनायनि थाखाय मोदोमफ्रुयो जाय जों जानानै जोबोरै मोजां नाङो
औ औ नोंथां नंगौथार
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि फिथा बायदिसिना बेलागुर सावनाय बेफोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जोबोरै मुंदांखा जादों फिथानि थाखायनो फिथा सावो मागोआव अ जिहेथु जों बाय रोखोमनि फिथा मोनबोबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव फिथाफोरखौ मा मा रोखोमै मा मा राहायै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे
औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो लादुम एन्थाब ओ बिदिनो बेयो थावनि आरो नालेंखर लारु बिदिनो सौनायफोर एवनानै जाय जायो ओ एनथाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो माइब्रा माइरं नांग्रोगोन जोङो दा माइब माइरंखौ ओ सोमनानै हरसे दोनग्रो नांगोन बेनि उनाव ओ बेखौ सुखांनानै दसे नांगोन आरो आरो बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव जोङो गुन्दैखौ खालामनांगोन देनानै आरो बेखौ जोङो संख्रि बाहाय होनानै दै बाहाय होनानै जोङो नाबाय थानांगोन आरो गोबाव बाहाय दसे समाहालागै आरो नानानै ओ थावनि फिथा बानायगोन नालाय जोङो बेखौ ना खांनानै फिसा फिसा खामनानै फिसा दाब्ला दाब्ला खालामामनांगोन आरो बेखौ आरो साराय जाननानै जोङो सारायाव थाव एसे होनानै नांगौखिनि फिथाव होनानै जोङो बे फिथाखौ जोङो होननानै जोङो एवनांगोन आरो बिदिनो जोंनि थावनि फिथाआ जानाय जायो जाजानाय औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथांमोननिओन ओनसोलाव बिदिनो मागो दमासि दि होनोब्ला थ जोङो खानाय जेरै लावखार ओंखामबो जों आ होनबा बोसोर गो दान होननानै ओ नोंथांमोननिथिं दा बिदिनो औ नोंथांमोननिथिं दा बिदिनो अमा अमाफोर जेनबा लावखार ओंखाम जानाय जागोन ना जाया अमाफोर बुथारनानै? गामि ओनस
औ नोंथां जोंनियावबो बिदिनो मागो जो जेब्ला मागो फायो अब्ला बिदि बिदिनो बायदिसिना खाना जानाय जायो खाना जानाय होनोब्ला जों जोंनि मागोआ मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव रंजा बाजायै जोंनि ओरै ओनसोलाव बेबाय बिदिनो बायदिसिना खाना जाबनाय जायो आरो रंजा बाजा खालामनाय जायो मागोजों लोगोसे जोंनि ओन ओनसोलाव फिथा सावनाय बायदिसिना मागोजों लोगोसे बिदि हाबाफारि थाजास थाजासेयावबो आरो ओ गोबां जेनेबा गोबां ओ हारिमु दिन्थिफुङो ओ मोसानाय बायदिसिना दे बायदि मा स्टेज पग्राम बेबायदि देखायनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो गोबां रंजा रंजा खुसियै जोंनि बे बोसोराव खेबसेल फायनाय मागो फोरबायदिनो हेंगार हरो आरो अमाफोर खौ रायजोआव ओम बो अमाफोरखौ रायजोआव जोङो अम जायो। जमायै बयबो। जे ओ बिदा फंबाय बायदिसिना बिबै बिबौफोरखौ मान खनमान होखांनानै जो ओ खांनायलायलाय सबबो जमा जिरायनानै जानाय जायो आरो। बायदिसिना बेदर मैगं थाइगं। बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर बिदिनो हाबाफारि लायो नामा बायदिसिना दिन्थिफुंनाय स्टेज प्रग्रामफोर जायो नामा?
औ नोंथां औ ओह जोंनिथिंबो बिदिनो ओ मागोआवथ जोंनाव बिदि स्टेज प्रग्राम जाया जोंनियाव बैसागोआवसो जायो। नाथाय बिदिनो ओ जोंनियाव मागो होनोब्लाथ जोङो मोनसे फोरबो नङा होनबा बेबो रंजानाय फोरबो बिदिनो। ओ जोंनि औ जोंनि गामियाव बिदिनो अमाफोरखौ फिनानै दोननाय जायो। एबा फिनानै दोनाबाबो जोङो अमाखौ मासे गथायैनो बायना लाबोनानै बेखौ बुथारनानै जेरै गामियावनो रायजोआ बुथारनानै जेनबा राननाय जायो आरो। गामि गामि न नख नखर। बिदिनो जोङो ओ रायजोआवबो ज जानाय जायो आरो बिदिनो न'आवबो रानना हरनानै जोङो न'आवबो जमा ज नख'रैनो जानाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि बादिबो दाबो मागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो ना ना ए जे सोलायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
जिहेथु गोदोनिजों कम्पेयार खालामोबा एसे आलादा जायो। गोदोनि मागो जानाया गुबु गोबां आलादामोन। दानिया दा दानियाबो आलादायै बुहु गोबां आलादा सोलायनो हमबाय, माने होनबा गोदोयो जों फिथाफोरनि खेथ्रआव हमनो थाङोबा बाबो जों फिथा, दा बायदिसिना दानायाव ज ज ज जमा, लोगो नांलां आंना लो लोगो, लालायनानै बबेबा दरसे ओ बबेबा न'खरसेयाव जों, दिंखि गैयै दिंखि, गैजायाना बयबो, गोदोयो जायनियाव जेखि जोङो बेबायदियाव, ज' थानानै दिंखि दैया बिदिनो ज ज, ओ समा जालायनानै आलासि ओ जालायनाय नुयोमोन बेबायदिनो न'खर न'खर नाथ थाय दानिया बिदि नुलाया, गोदोनिया ओ गोदोजों दाजों गोबां फाराग दङ दानिया आलादा आलादा रोखोम जायो न न'खर न'खरनो बायदिसि ना मिसिं बेबायदियाव, ओंखार रेयो, बे अ अब्ला नोंथां जोंनि रायलायनाया समा जेब्ला जाबाय, ओ रायलायनो लागा गोब गोबां दङमोन नाथाय समनि आंखालाव बेखिनियावनो दोनथनाय जासि इहो नोंथां,
औ औ नोंथां औ दे बिदिब्लाा नोंथां गोजोन्थों औ दे